औ हेल' नोंथां
अ हेलौ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ औ नोंथां फ्रि
अ अब्ला नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों सावरायनो हागोन दा होमबा आङो
औ औ मानो हाया जानो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ दे
अ बिदिब्ला जोङो दा ओ जोंनि सावरायनांगौ आयदायाव फैनोसै ओ जोंनि आ दिनैनि सावरायनांगौ आयदाया जाहैबाय दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ दे दे नोंथां दाथ' बोथोरा बेनोसै नङा होमबा
औ बेनो नोंथां
औ
दा दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा ओ माइ आबाद मावनायनि सायाव फारसे बां सिन सोनारो नङा मा नोंथां ओ दानि आथिखालाव मा खालाम गोदोनिफ्रायनो जोङो जुग जुग ओ आबै आबौनि फ्रायनो जों दैज्लां बोथोराव जोंहा आबाद खेथि मावनानै जाबोयो माइ आबाद मावना नै जाबोयो नङामोन नोंथां
औ औ
ओ दिनैनि बे दैज्लां बोथोराव ओ गोबां ओ जोंनाव जुब जुब अखा हानायनि थाखाय जोङो बेखौ ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मोजां ओ सुबिदा बा मोजां सम होननानै जोङो बै समावहाय ओ दिनैनि दिनावहाय दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौ बय गोम
औ औ खोनादों नोंथां
औ जोङो सुबिदा हिसाबै जोङो ओ दिनैनि समाव दैज्लां बो जोङो माइ आबादखौ मावनो होननानै लायो नङा होमबा नाथाय जोङो माइ आबादजों लोगोसे दैज्लां बोथोरावबो माखासे गुबुन गुबुन जोङो ओ आबाद मावनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां आबाद मावो नाथाय दिनै जोङो सावरायनाया मा जाखो जोङो माइ आबादनि सायाव बांसिन सावरायनोसै मानो होनब्ला दैज्लां बोथोराव जिहेथु जोंनि ओ बयबो सुबुं माहारिया गावनि मावना जांगौनि थाखाय माइ आबादखौ बांसिन गोसो होयो नालाय नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जोङो दैज्लां खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे
औ गिबियावनो जोङो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरजों नांजाबनानै जोंहा आबाद मावनाय सेयावनो सोनारो माबा नाथाय जोङो माइ आबादखौ ओइ माखासे समजों लोगोसे जोङो मावनाय जायो जोङो मा समाव हाय सिगाङावहाय जोङो माइ आबाद मावनो थाखायोङो ओ मा होनो गोजा मोसौ मैसो जोङो नांगोल जुंजों गनानै जों फोथाराव हालेवनांगोन नङा होनथां हालौवनाय बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोनांगोन फोनायनि उनावसोङो माइ आबादखौ मावनो हायो नङा होमा नोंथां ओ नों नोंथांनि बायदिब्ला ओइ नोंथाङा जे नोंथांनि बायदि बिदिब्ला नोंथाङा मा होननानै सानगोन जे जोङो माइ माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो मा समावहाय गिबियै जोङो जागाय गोन बा गिबि जोङो मावनांगोन मा समावहाय जोङो मावोब्ला जों आबादा मलामफा जागोन ओमफ्राय मा समावहाइ जोंहा मावब्ला जेनेबा माखासे आबादा जोंहा सुबिदा जागोन बिनि जोंहा माखासे सम थायो नङा होमबा नोंथाङा माखासे फोरमायना जोन नामा जोङो मा समावहाय मावोब्ला जोंहा माइ आबादफ्राव बांसिन मुलाम्फा जागोन होननानै
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ।
आ जों मा समाव मावो होननानै बुङोब्लाथ' जों गाहायै जोङो दैज्लां बोथोर जिहेथु जोंना दैज्लां बोथोर बोथोआहाय आ सु बैसनिफ्रायनो जागायो होननानै बुंजायो जोंना नङा ह होनोमबा नोंथां? मानो होनना बुोब्ला जोंना बैसागनिफ्रायनो अखा गोग्लै जेो नङा होनबा?
नंगौ थारैनो।
बै समनिफ्रायनो माने जोंहा एसे एसे अखा गोग्लैबाय थायो बेबायदिनो जेठ आसार आथिखालावथ' जोङो गोबां माने बोथोरा जोंना ओरैबायदि आगु जाबाय जेराव जोङो आथिखालाव सिगांग्रो गोग्लैयोब्लानो माने ओरैबायदि सुबुं माहारिफोराबो सां ग्रां जायो जे देग्लायनि बोथोराहाय सिगांग्रो होननानैहाय बिसोरो माने आबाद मावनो थाखाय थियारि जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो खाइसे खाइसे बैसागनि हालनायखौ जुरियो बैसागु बायखांनायनि उनि बैसाग हालेवनायखौ जुरियो बिदिनो जेथ आसार सावन सिमा लागैथ' आथिखाल जों गायनायखौनो नुनो मोनला बै समाव जोंहा माने गोबां दै गैयैनि जाउनाव खरान होयो नङा होनबा नोंथां??
नंगौ नंगौ नंगौ।
गद'नि दिनाव माने सावन भाद्र'सिम गायो होननानै जोंनि आबै आबौ आइमोना खोन्थायो आरो नाथाय आथिखालावहाय आसार आसार आसार मासावनो बांसिनानो गायफ्रामजोबो होननानै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा माइ आबादनि थाखाय जोंनो गाहायै जोंनो दैखौनो नांग्रौ जायो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय अखा बै समाव जुदि अखाया बांद्राय गोलैदोंबा बे समावनो आबादारिफोराहाय थाब थाबै गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि थाखायथ' जोङो माइ खौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लि माइज्लिखौ सोमनानैहाय फोनानै खोथिया फोनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो फुनानै जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो गाहायथ' जोंङो फोथारखौ जोंङो गोदो गोदाइ मोसौजों हालौवोमोन। अब्लाबो आथिखालावथ' जों ट्रेक्टर जजों हालौनायखौ नुनो मोनखासैआनो नाथाय जोंनि सुबुंफोरा बुङो जे जोंहा जे जिहेथु जों जाय जायगायाव दुब्लि फोथाराव जोङो माइ गायो बे जायगायाव माने जेराव जोङो आलि बानायनाय जायो नङा हबा नोंथां? बैफोर आलिफोरखौ माने आबादारिफोरा बुङो मोजाङै बानायनांगौ होननानै मोजाङै खोनांगौ होननानै नङाब्ला माने जोंना दैफोराहाय माब्लाबानि समाव खम जायो माब्लाबानि समाव बारा जायो नङा हबा?? ओ जुदि जोंहा ओ बे आलिखौ मोजाङै बानाया अब्ला माने बै दुब्लियावहाय ओ दैखौ मोजाङै हमथाना लाखिनो हायाब्ला दैया गलांजोबो माने दैआ आबादाहाय गाज्रि जायो होननानै बुङो आरो। ओ आरो बेबायदिनो ओ गोबां थारमाने दै थायोब्लाबो आबादा गाज्रि जायो माने बिलाइफ्रा सेवना नैहाय गाज्रि जानायनि सान्च थायो नङा होमबा? बेनिखायनो माने आलिखौ बिराद जोथोनै बानायनायखौ जोङो आबादारिफोरखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे ओ दैया बारा जायोब्ला बेखौ हगार हरनो था थाखाय आलि बानायो आरो बेबायदिनो खम जायोब्ला ओ थाबथे माने ओ बेखौ मा होनो थेनानै लाखिनो थाखाय आलिफोरखौ मोजाङैनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोङो गायखांनानै जेब्ला सोमखां सोमो सोमखांनानै जेब्ला माइया ओंखारो बेबायदिनो जोंहा बिदिनो गोबां प्रसेसट प्रसेस जालांबाय थायो आरो माइनिया हाय। ओ बिदिनो माया ओं ओंखारनानै बिदिनो जेब्ला मोनो ओ मोननाय समावबो जोङो हायो माने गोदोआवथ' जोङो माइखौ खासिजों हानायखौ नुयोमोन नङा होमबा नों थां ओ आथिखालावबो हायो नाथाय गोबां सुबुंफोरा सुबुंफोरा माने गोबां बेस्थ' जानायनि जाउनाव मेसिनफोरजों हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ।
दायो ओ आं नोंथांनियाव सोंगोन जे बै मेसिनफोरजों हानायाव मेस-मेसिनफोरजों हा याव जोंहा माबाफोर खहा जादों नामा नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला?
ओइ थारैनो ओइ नोंथाङा जि बुंलांदों दानि ओइ मेसिनजों हानो जोंहा खहा होनना बुङोब्ला जोङो माखासे ओइ जि मानसिया ओ आबादथिलियाव आबाद मावनानै जाग्रा बैसोरनि ओ जि मानसिया हाजिरा दिनाव ओ सानफा एफा हाजिरा मावनानै जायो बैसोरनि थाखाय जोङो खहा खौ नुहुरो मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव मेसिना ओ मानसिया हायोब्ला जोङो मानो बा सानै साथामजों जोङो सानसेयाव ओ हमना लायोब्लाबो जों से बिघा नै बिघा बिदि हानो हायोमोन। नाथाय मा खालामखो आजिखालि ओइ मेस बेखौ मा खालामो ओइ आधा घन्टा ए से घन्टानि गेजेराव जों मा खालामो बा बिघा द' ओ जि बिघा जोङो बिबांसिम हानाय बायदिखौ नुदोंमोनोना। नाथाय माखासे ओ मेसिनजों हानायाबो ओ गोबां ओ खहाबो दं। मानो होनब्ला मेसिनजों हानाया माखासे माइआ गोबां आलाय सिलायबो जायो नोंथां। ओ माखासे ओ मेसिनजों मोननाय माइफोरखौ माने हानो हाया नोंथां माने जोङो गो गो थांखौ बांसिन हानाय नुयो जेब्ला जोङो मेसिनजों हायो अब्ला जों माइखौ गो थांखौनो हानांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो न'खराव लाबोनानै फोराननांगौ जायो। नाथाय जोङो मा ओ सुबुं माहारियानो गावनो हायोब्ला मा खालामोमोन जों माइखौ फोथारावनो ओ मोजाङै ओइ माइखौ मोनहोनानै बा मोजाङै फोमोननानै जों मा खालामोमोन बेयावनो हानानै ओ जोंहा गोरा राखानाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय मोनखायोमोन नालाय जोङो अब्ला जों गोसोबायदि न'आव लाबोनानै दोनफैनायायोमोन नाथाय आथिखालाव मेसिनजों माने हानानै ओइ गोथांखौनो हाना लाबोनानै न'आव फोराननांगौ जायो। बेवहाय जोंहा डाबल खामानि जायो होननानै आं नुहुरो ओ बेराफारसेथिं नायनो थांङोब्ला जोंहा जिगाब जि माइनिफ्राय ओ ओंखारनाय ओ जिगाब बेखौ जोङो मा मोसौ मैसोनो जों जाहोनो थाखाय न'आव लाबोनायोमोन आथिखालाव बेखौ खौ माने जमा जोङो मा जमायै मोन मानो होनब्ला बेयावनो लेथेर फेथेर बेफोरो गोलैनानै थायो नङा होमा नोंथां नाथाय बै बै जिगाबाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां माने न'आव जोङो मोसौ फिसियो नङा होनबा। मैसो फिसियो मैसोनि थाखाय जोङो जाहोनो हायोमोन माने बैसोरनि आदार बेफोर औ बैस माने बिसोरनि जाग्रा आदारमोन नाथाय बैफोरो मा जायो लेथेर फेथेर जाजोबो माने बेफोरो मा न' फारसे मोनफैया माने
औ औ बेफोर खहा जादों आरो नङा होनबा।
आं बेफोरखौ नुबोदों
अ बे बायदिथ जोङो गोदो गोदायनि फ्राय आबादखौ जेब्ला जोङो दुब्लि खोथानिफ्राय हानानै जोङो दोनो अब्ला जोङो रोगानो थाखाय थेंवलफोरजों सरनानै दोनोमोन नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो रोगानाय समाव जोङो बावखाजों खे खे रो रोगानांगौ जायो मोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ ट्रेक्टर जों रोगायो आरो बेबायदिनो मा होनाय समावबो जों मोसौ जों बिदिनो हुकेनफोरजों खायनानै जोनानै ऐरनानै मारा होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जिगाबफोराबो जोंना माने मोजाङै मोजां थायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मेसिनजों होनायनि थाखाय गोबां जिगाबफोरा बायफ्लेजोबो नङा होनबा नोंथां
नंगौ
उम
बिसेनो गुबुन गुबुन जेनेबा जों गुबुन गुबुन आबाद मावो माइ आबाद होनोबा बुंनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसेल' जाया माइआ जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो माइ माइब्रा माइ माइसालि जोसा बायसमुथि गुबुन गुबुन जोंहा माने ओ मावनो हानाय ओ दं आरो बैफोरखौ जोङो ओ गोजौ हा गाहाय हा बेफोरखौ नायनानै जों गायनाय जायो माखासे गोजौ हायाव मा आबादा मोजां जागोन जों बेफोरखौ मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां। औ बिदिनो नोंथां आं दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे दे नोंथां दे
नोंथां
औ नोंथां दे गोजोन्थों
गोजोनबाय